औ
औ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना?
औ दङ
औ ओ खबरफ्रा मोजांना नोंथां?
औ थिगानो दं औ टपिकनि सोमोन्दै फोरमायबा मोजां जान गोन नामा
औ नोंथांजों मोनसे ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माबायदि रायजो जाबोदोंमोन दा दासिम माबायदि रायजो जागासिनो दं बेनि सोमोन्दै एसे फोरबो राय राय्लायनो सानदों आरो नों थांजो औ नों नोंथांनाव मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदों आङो जेने जेनेबा गोदो गोदाय बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा मा माबायदि जायगायाव थानानै रायजो जागासिनो दङ एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन ओ जोंनि बर' हारि उन्दैनि सुबुंफोरखौ जेनेबा गोदो गोदायनिफ्राय बिथांमोना दैमा जिं जिं दैमा सेर सेर बा हाजो ओ सेर सेर बांसिन ओम माने रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदो जेरैबायदि गोदो गोदोआ हाग्रा बारि जेफोरफोरखौ माने सुस्रांनानै बेफोराव रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोदोनिफ्रायनो ओ बर'फोरा जेरैबायदि बांसिनानो आबाद मावनानैनो रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो
औ
औ बेबायदिनो जेरैहाय आरो गोबां रोखोमनि फालांगिफोर मावनानैबो ओ हाबो माने बिथांमोना रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय गोदो ओ गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनानै जेरैहाय मैगं थाइगंनि आबाद आबाद माइनि आबाद फिथाय फिथाइ साम फिथाइ होनबाथ' जेरैहाय जोङो बांसिनै थालिर आरो खमला बायदिफोरखौनो जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दायो दायो ओ दानि आथिखाल मुगा यावथ' गोबां रोखोमनि आ फिथाइ सामथाइफोरखौ न'आवनो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय थाइजौफोरनि आबाद मावनाय नुनो मोनो आरो। बायदि रोखोमनि ओ लिसु ओ खुसेर बायदि ओ बायदिफोरनि आबाद मावनानै ओ बेफोरखौ फाननानै फालांगि खालामनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आइजो माहारि। फोराबो गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयोमोन बेबायदि फालांगि खालामनायाव बा संसार जाबोनायाव ओ जेरैहाय आइजो माहारिफोराबो न'आव नो ओ खुन्दुं लुनानै ओमफ्राय जि दायोमोन जि दानानैबो गोबां रोखोमनि ओ फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गावबो ओ गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो न'आवनो दानानैबो लायोमोन आरो ओ गोबां दानानै बेफोरखौ फालांगिबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ गोदो बेबायदि नुयोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि रोखोमै माने गामियारि गाब गामियाव थानाय सुबुं माहारि जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोर खौ रायजोजाबनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरैहाय गोदोथ' बांसिनानो आबाद जोंनो सोनारनानै दंमोन नाथाय दायो गोबां लेखा ओ लेखा फरा गोरों जानायनि जाहोनाव ओ गोबां फरायसालिफोराव मास्टार थार मावहैनाय बा बहाबा कम्फानिफोराव बा बहा बा बेबायदि जेनेबा सोरखारि साख्रि मावनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बेबायदिबो माने बेबायदियैबो ओ संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बियो जोंनि जोबोद गोग्गाथाव बाथ्राबो नङा होनबा? आरो जेरैबायदि गोदो जेरैबायदि आबाद मावोमोन ओ बि बिथांमोनाथ' खालि न'आव जानायनि थाखायल'सो आबाद मावोमोन औ न'आव सोलिनो थाखायसो ना नाथाय दायो माने गोबां गोदान गोदान ओ आथिखालनि गोदान गोदान माने बे टेक्न'लजिजों ओंखारनाय गोदान गोदान मुवा फोरजों ओ बेफोरजों माने बेफोरनि हे हेफाजाब लानानै गोदान गोदान माने रोखोमै आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बांसिन माने ओ आरजिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा औ। होमबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ।
जेरैहाय गोदो गोदाय बर'फोरा हाग्रा ओनसोल एबा दैमा जिंफोराव थानानै रायजो जाबोदोंमोन। बेफोराव गोदो गोदाय हाग्रानि हाग्रानि मैगं थाइ गं एबा बन बन गोरान बायदिफोरखौ बुथुमनानै बिसोरो गावसिनि जिउ राहाखौ दानानै लायोमोन आरो आरो जेरै दैमा दैसायाव दैमा दैसायाव थांनानै ना बायदिसिना हमनानै बिसोरो बेफोर नाफोरखौ जानाय गावसोर जानायजों लोगोसे गुबुननो फाननानै थाइसे थाइनै रां बुथुम बुथुमनायबो जों गोदो गोदाय नुबोदोंमोन।
औ नंगौ।
ना हमना हमनाय बायदिसिना खान्थिखौ ना हमनाय बायदिसिनाखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
आरो आबाद आबाद मावनाय माइ आबाद मावनाय बायदिसिना आबाद मावनायजों लोगोसे जोङो
औ।
सोरखारि साख्रि बायदिसिनाफोरावबो गोबां दा नुनो मोन नुनो मोनबाय।
औ नंगौ।
ओ बेनिफ्राय बेफोर बेफोर खामानिफोर माव मावनायनि गेजेरजोंबो बर' समाजाव जों माखासे नेमखान्थिफोर मानिनानै सोलियो। बे नेमखान्थिफोरा जाहैबाय
बेफोर नेमखान्थिखौ मानि नेमखान्थिफोर थायोबासो जोंनि बर' समाजफ्रा बर' न'खरफ्रा जेरै गोख्रों एबा गोख्रों एबा जौगा हा जौगा हारि महरै सिनायथि जायो। बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिबोनाय गोदोनिफ्रायनो नुदों आरो बे नेमखान्थिफोरा दासिमबो सोलिबाय थायो। ओ। जेरैहाय बर'फोरनियाव जेरै बर'फोरनियाव दङ गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय
औ
गुबै रंजाथाइ फोरबो महरै जों बैसागुखौ मोननो हायो। बैसागु फोरबो खुंनाय जायो आरो जेरै मागो फोरबो खुंनाय जायो।
औ
बेफोर मा बेफोर फोरबोखौ खुं -खुंनायाव गोबां रंजा बाजा आरो गोबां गियान सोलोंनो हानाय सोलोंनो हायो जोङो।
औ नंगौ
आरो जोङो मोनसे समाज एबा मोनसे गामिखौ दैदेननो थाखाय जोङो माखासे नेमखान्थि बाहायनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ
आ बे नेमखान्थिफोरखौ बाहायनानै जोङो समा- समाजनि माखासे गोबां खा गोबां खामानि मावनो हायो मोजां मोजां फरायसाफोरनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जों गोबां खामानि मावनाय आथिखालाव नुनो मोनदों
औ
औ ओ नोंथाङा बे बर'स बर' समाजनि जायखिजाया मोननैसो खान्थिफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा? आथिखाल एबा गोदो निफ्रायनो सोलिबाय थानाय
औ औ गोदो होमबा जेरैहाय नोंथाङा दायो बुंबायना गोबां रोखोमनि नेखान्थि दं होननानै औ दङ जोंनि ओ जेरैहाय गामि मोनसे जानो थाखाय बा गामियाव संसार जानो थाखाययावहाय गोबां नेमखान्थिफोरखौ जोङो मानिनांगौ जायो बेवहाय जेरैहाय गामि दैदेनगिरि सासे थायो जेरैहाय गाव गामबुरा होननानै बुङो जोङो ओ गावबुरा ना ओम उ होनना बुङो आरो बेबायदिनो ओ गामियाव माबा मोनसे जायोब्ला बे बिथांमोनखौ ओ मानि गामिनि सुबुंफोरखौ लिंहैनाय जेरै हालमाजि
औ
बेबायदि दं बे ओ आरो बिथांमोनानो जेरैहाय गामियाव जुदि माबा मोन जे हाबा होखा जायोबा सोरनिबा न'खराव मानसिबो थैयोबा माने बे गामिनि बिथांमोनानो जेनो हा गामिनि मानसिफोरखौ लिंनानै बेबायदि ओ खामानिफोराव हेफाजाब हैनाय बेबायदि नेमखान दि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो दाबो बेफोरखौ नोनो मोनो जेरैहाय सोरनिबा न'ख खराव जुदि मानसि थैयोब्ला बेयावहाय गामिनि मानसिफोरा गासैबो फैनानै खामानि तामानि मावनायफोराव हेफाजाब होफैयो आरो बेबायदिनो आरो ओ जेरैहाय उम ओ गथ' जोनोम जायोब्लाबो गामिनि ओ जेरै आइजोफोरा फैनानै ओ न'खराव हेफाजाब होफैनाय बेबायदि बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो दाबो बेफोरखो जोङो नुनो मोनो। ओ आरो नङा होनबा बेफोरबायद बि ओ गामियाव थाबासो माने ओ ओ सोरनिबा न'खराव मानसि गैयि न'खरावबो माने गामिनि मानसिफोरा बेबायद दि ओ हेल्प खालामना होबाथाय ओ खामानिफोरखौ मावनो थाखाय एसे गोरलै जायो। औ आरो बेफोरखौ जोङो गोदो औ
जेरैहाय गामि ओनसोलाव बयबो खौसेथि थानांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ
औ
बेबायदिनो आ ओमबा जोङो दिनै गामि जोंनि बर' हारिनि ओ मानसिफोरा मा बायद दि माने रायजो जाबोदों बेनि सोमोन्दै जोङो गोबां मिथिनो मोनबाय आरो गामिनि गोबां गान्स गामियाव गोबां आ खान्थिफोर थानायखोबो नेमखान्थिफोर थानायखोबो जोङो मिथिनो मोनबाय आ ओमबा जोंनि समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखो इखिनियावनो दोननोसै